हेलौ
औ
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो मा खालामदों।
आङो दायो ओरैनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां।
औ औ ओ बिदिब्ला ओ नोंथाङा फोरमायनानै हो जे बर'नि जौ संनाय आदब जि जौआथ' जोंनि ओ माने बर' न'खरा साफ्रोमाबो। जेनेबा न'खराव माबा मोनसे फोरबो जाबा बा आलासि दुमसि फैबा ओ होआ होमब्ला नोंथां बेजों आलासि सिबिनाय जायोना औ औ जि बियो जि आइटेकबो मोनबाय।
औ औ
औ बेनि ओ जेनेबा। माने आं जौनि बानायनाय आदब फोरनि सायाव नोंथाङा एसे बुंथिनानै होनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां।
औ
ओ जों गोदोनिफ्राय मिथिबोनाय बायदिबा न'खराव जौ बर'नि न'खर न'खाव बयबो जौखौ ओ गोनांथार सानानानै जिथु जौ संनाया आदबखौ बाहायबोबाय थाखायो नङा होनबा दासिम नोंथां?
औ औ नंगौ
ओ आरो ओ जौनि जौखौ माबोरैहाय सङो बेखौ जोंबोथ' ओ गोदोनिफ्राय नुबोदों
औ
ओ आरो ओ जौ संनाय आदबखौ बुङोब्लाथ' जों ओ गिबियावहाय माइरंखौ मोजाङै सुनानै ओ बेखौ संनानै लानाय जायो बा रुनानै लानाय जायो ओंखाम बायदियै
औ
ओ खायसे मानसिफ्रा माइरंखौ सुयो आरो खायसेया सुवा आ बिनि उनाव बियो जेब्ला ओ मोनो बेखौहाय दसे सम गुसु जानो होननानै ओ थालिर बिलाइ दाननानै लाबोनानै संग्रायाव ओ थालिर बिलाइयाव जेब्ला बियो गु सुजायो अब्ला बेखौ एरननानै मोजाङै फेेन लानानै दोनो
औ औ औ खोनादों
औ बिनि उनाव बेखौ फेनलानानै दोनखांनायनि उनाव जिथु जौआव ओ मोनसे मुवाया गोनांथार नङा होनबा जेरै एमावा औ बे आ एमाउट होननायखौ नोंथाङाबोथ' मिथिगौ जानांगौ
औ मिथियो
बेखौथ' जिहेतु मा होनो देनानै न'आवनो देनानै बानायो।
औ।
बे एमावखौ माइरंआवहाय ओ इदिनो नांगौ जानाय खिनिखौ फोननानै होयो आरो सेफ्रुनानै, बेखौ मोजाङै फेनलानायाव फोनजो फोननानै होयो।
औ।
बिनि उनाव जेब्ला बेखौ फोनखाङो अब्लायो थालिर बिलाइखौ जथुमनानै बिदिनो देकसियाव बा दो जायखौ थौ होननानैबो बुङोना?
औ औ।
ओ बेयावहाय ओ बोनथुमनानै सोनानै दोननाय जायो आरो।
औ।
ओ बिनि उनाव बिदिनो ओ गिबियावहाय साननै बा सानथाम सिम थानानै बेखौ जौगिसि महरै बाहायग्रो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
नोंथाङाबोथ' मिथिखानांगौ मिथिखागोनांगौ मि-मिथिगौ जानांगौ?
औ औ।
ओ बिनिफ्राय जि बिदै ओंखारो बेखौनो जोङो जौ गिसि होननानै बाहायो नङा होमबा नोंथां? ओ बिनि उनावहाय जौ गिसिनि उनाव जेब्ला बेखौ जौ गिसि हिसाबै बाहायखांनायनि उनाव जेब्ला बियो एसे ओ गोजाम जालाङो बा बियो सायलाङो। जिहेतु बेखौ बर'फ्रा सायनाय होनो नङा होनबा गोबाव सम ज जौ गिसि दिहुननानै लोंखांनायनि उनाव थायोब्ला
औ औ।
ओ बेखौहाय बर'फ्रा आरो ओ जौ गोरान दिहुननो थाखाय बेखौ आरोबाव खनसे ओ बिनि अब जि अफ्रि होनोना बिखौ ओ थौआव होनानै, बिनि उनावहाय दै दै होनानै आरामै थौखौ लिरथेनानै, बिनि उनाव ओ इदिनो जौ गोरान दिहुननायाव जि जि मुवा आइजें बाहायो बेफोरखौ होनानै ओ बिनिफ्राय दै बायदि जितु दैस्रां दै बायदि जायोना जौ गोराना?
औ औ नंगौ।
बेखौ दिरहुनो। बिनि उनाव बेबायदिनो बि ओ जौखौ बर' आइजोफोरा ओ न'आवबो बाहायो आरो माखासेया उम गुब फानोबो नङा होनबा आरो गुबुनावबो बिदिनो फाय खारि लांनाय होनोना जिथु बेबायदिबो हैयो। ओ आरो ओ बर'नि जौआन ओ जि आइ टेन मोननाय हिसाबै बर'फ्रा जौखौ दासिमबो माने ओ नागारनो हायाखै नङा होनबा नोंथां
नोंगौ
गोबां सुबुंफ्रानो जौखौ ओ बाहायबोगासिनो आरो इदिनो न'खराव सोरबाफोर ओ गोजाननि आलासिफोर फैयोबा बिसोरनोबो ओ बांद्राय नङा एसेयै थाखाय लोंनो होयो नङा होमा नोंथां बाहायो बेखौ जोङो
आलासि सिबिनायाव बेखौ गुदि मुवा हिसाबै बाहायनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो
ओ बेबायदिनो न'खराव माबा मोनसे हाबा हुखा बा फुजा फोरबोफोर जायोबाबो ओ जोंनि बर'फ्राथ' गोदोनिफायनो बाहायबोखायो बेखौथ' मिन्थिखागौ बयबो नङा होमबा नोंथां ओ औ आथिखालावबो बेफोरबायदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
आरो जौ संनाय होननानै बुङो जौ संनायाव जोङो। ओ माइब्रा बिदै होननानै बुङोना जायखौ माइब्रा बिदै बेखौबो जों माइब्रा माइरंजों संनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
औ ओ दा नोंथाङाबो उम नोंसिनिथिं बिदिनो माबायदि माबायदियै जौ मा मा रोख खोमनि जौ सङो आरो माबायदि बाहायो बेखौ इसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ होगोन
दे बिब्दिब्ला नोंथाङा इसे फोरमायनानै होदो
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि ओनसोलावल' नङा बेयो गोदोनि ओ आजै आजौनिफ्रायनो फैबोनाय बा आजै आजौमोननि मोनसे रोंगौथि बे बिसोरनि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जि दा दोरोङारि मा होनो बेखौ आ मोनसे दोरोङारि आदब एबा हुदा
जाहैबाय आरोना नोंथां
अ दोरोङारि लोंग्रा मुवा हिसाबै बाहायबोनाय हिसाबै बियो आथिखालसिमबो जोंनि ओनसोलावबो सोलिगासिनो दं बा सोलियो ओ बेफोरबायदिनो जेनेबा बैसागु मागो फो फोरबा बर' साफ्रोम गामियाव थानाय साफ्रोम बर' न'खरहानो माने गावबा गाव न' न'आव एसे एसे बिबांनि बयहाबो स संनानै ओ बैसागु मागोफोर जाबा गामिनि साफ्रोम सुबुङा बा ओ साफ्रोम सोद्रोमाफोरा न'खर न'खर हाबनानै ओ जुमायफोरखौ लोङो नङा होमबा नों
औ औ औ।
बेफोरनि अनगायैबो जे ओ जौखौ आथिखालाव जोङो जेनेबा गोदोनि समावथ' नोंथाङा बुंबोदों माइरंजों बानायो होननानै। गाहायै
औ।
औ नाथाय आथिखालाव जोङो बे जौखौ माजों माजों बानायनाय नुयो होननानै बुङोब्ला ओ आमलाय नोंथाङा खोनाफेरदों ना आमलायजोंबो जुमाय बानायनाय।
औ औ खोनादों नों थां। बियो आथिखालाव बानायनाय आरो ना गोदान मुगानि।
औ जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरखौ नुनो मोनो ओ
औ औ।
बुंनाय बायदिब्ला बा आबै आबौनिफ्राय मिथिनो मोनो जे जुमाय गिसि जे माइ रंजों बानायनाय ओ बेजों आरो आमलाइनिफ्राय जि ओंखारनाय जौ बेजों जेबो फाराग थाया माने एखे रोखोमनिनो ओ मोननो हायो होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो
औ औ।
औ बेनि अनगायैबो ओ मा होनो खोरदै फिथाइ खोरदै फिथाइजोंबो बानायनायखौ खोनादों। नोंथाङा खोनाफेरदों ना?
ओ नोंथां खोरदै फिथाइजों बानायनायखौथ' आं खोनाफेराखै। दिनैसो नोंथांनिफ्राय फा ओ गिबि खेब खोनादों आरो ना।
औ औ जोंनि ओनसोलाव माने आङो ओ नुदोंबो आरो खोनानोबो मोनदों खोर दै फिथाइजोंबो जौ बानायनाय। बेफोरबो मोनसे खुब जोंनि ओ ओनसोलाव दा सोलिफुनाय मोनसे ओ माने मा होनो ओ जौ बानायनायनि आदब जानानै फैबाय आरो
औ औ।
औ। बेफोरनि बागै जेनेबा जोंथ' मिथियो गोदोनि सुबुंफोरा बा गोदोनि आजै आजौ बा आबै आबौमोननि समाव जोंनि बर' हारियाव ओ जौनि बाहायथिया बांसिनमोन बा बयबो सुबुङानो ओ लोङा होननानैनो बुंजायामोन आरो ना नोंथां साब फ्रोमबो लोंखायोमोन नङा होमब्ला
औ नंगौ थारैनो नंगौ।
औ बेफोरनि गेजेरावनो ओ जेनेबा मा होनो माखासे गाज्रि ओ थासारि फोराबो बे जौ लोंनायनि गेजेरजों न'खरफोराव दावराव दावसि जानाय बेफोर बायदिखौबो जों नुनो मोनबोदों नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ। बेफोरबायदियाथ' दासिमबो दङ' नङा होमबा नोंथां। आ
औ थिखालावबो। औ दासिमबो खायसे खायसेनि न'खरफोराव जों नुनो मोनो अब्लाबो गोदोनिजों रुजुनानै नायोब्ला आथिखालाव आ बेफोरबायदि जाथाया जोबोद खमसै नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ औ।
औ। बिदिब्ला नोंथां जोंना थिनानै होखानाय समावबो जोबनानै फैबाय बिदिब्ला दिनैनि बे जोंनि जौनि सायाव सावरायनाय आयदाखौ दोन्थ' जासिगोन नामा?
औ दोनथ' जासिगोन दे नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उनाव समा मिलाय गोरोबोब्ला जोङो सावरायनो मोनफिनगोन होननानै।
औ औ दे।
दे नोंथां जागोन दे गोजोन्थों।
औ।